औ नोंथाङा खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथांखौ फन खालामनायनि जाहोनानो जाबाय आं नोंथांजों मोननैसो आयदानि बागै सावरायनो हरदोंमोन नोंथां औ नोंथाङा सम मोनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
औ बिदिब्ला गोदोनि हान्था मेला हान्थिनाय एबा दानि हान्था मेला हान्थिनायखौ नोंथाङा माबायदि फाराग नुनो मोनदों नोंथाङा एसे फोरमाय नो हागोन नामा?
औ औ गोदोनि ओम गोदोथ' जोंना बिदिनो हान्थिनो थाखाय जोंना माने लामाफोरा जोबोद माने गाज्रिमोन आरो लामाफोरा बेफोरबायदि दानि दानि जुगनि लामाफोर बायदि नङा माने दानाथ' गासैबो माने बिदिनो गामि सिं सिं नङाबा लासे माने जोंना जेरेथिंबो पाक्का बेफोरबायदि जाजोब्बाय आरो। पाका एबा ब्लकजोंं बानायनाय लामा बेफोरबायदि जाजोब्बाय नाथाय गोदोथ' ओ बेफोरबायदि जेबो गैयामोन। हाब्रु बिदिनो हाब्रु जायोमोन आरो लामाफोरा बायला बायथिमोन बेबादि आरो जोङो गोजान लामा हान्थिनो थाखायबो गारि मथरनि ओ गोनांथि जायोमोन बेनि थाखाय जोङो गारि मथरखौबो माने मोना जायोमोन आरो बे जोंना माने लामाफोरा गाज्रि मोन नालाय बायला बायसिमोन नालाय आरो जों बेफोरबायदिनो माबा मोनसे ओ लोमजानाय बा बेरामफोर जायोमोन बा जोङो डक्टरनाव थांनो थाखायबो जोङो गारि मथर जेबो ओ मोनामोन मानोना जोंनि लामा लामानि थाखायनो माने बे फोरबायदि गारि मथर खारामोन आरो जोंना आरो बि दिनो मेडिकेलफोराबो गोबा-गोजान जायो मोन गोजान बेनिखायनो जोङो गोजान लामा हान्थिनानै बिदि थाबाय थाबाय थाबाय थाबायनो थांनांगौ जायोमोन। मानोना ओ लामा गाज्रिनि थाखायनो जोंनि लामाथिं माने गारि मथर भ मोननाय जायामोन जायनि जाहोनाव जोङो थाबनो सहैनो हायामोन बेनिखायनो ओ बिदिनो जोङो थाबाय थाबाय थांनांगौ जायोमोन आरो गोदो। औ आरो दाथ' बेफोरबायदि गैलिया गासैबो जायगाथिंनो गासै बो माने गामि गामि ओ गामि बिथोरफोरथिंबो माने बेफोरबायदिनो लामाफोरा गासिबो मोजां जाजोब्बाय आरो। ओ पाकानि जाजोबबाय।
औ औ
थाखायनो जोंहा माने इसेबां माने असुबिदा गैलि आरो जोंहा।
औ औ नोंथाङा गोदोनिफ्राय ओमफ्राय दासो दाखौ बांसिन सोलायनायखौ नुनो मोनदों नामा नोंथाङा?
औ औ नंगौ ओं गोदोनिस्रायथ' ओ दा जोबोद सोलायबाय गोबां माने सोलायलांबाय आरो लामाफ्रा ओ गोदोनि बायदि गैलिया जेथिंबो जेथिंबो मोजां जाजोब बाय लामाफोरा बेनि थाखायनो जोंहा माने जेबो उसुबिदा गैला आरो जेरावबो जोङो जेराव थांनो ओ जेराव थांनो गोसो बेथिंनो जोङो थांनो हायो जोंहा थाबायनानै थांनांगौ जालिया बेफोरबायदिनो जोङो गारि मथरनि आंखाल गैला आरो एसे
औ औ नंगौ
माने एसे ओ एसे दङ आरो ओ मा बेथिंबा मा बेथिंबा बेफोरबायदिनो दङ आगोलनि बायदिनो जेबो माने बिदि सोलायनो ओ सोलायनो हायाखै ओ लामाफोरा बिदिनो ओ हाब्रु बेफोरबायदि हा- ब्रु‌ जानानै थायो गाज्रि लामाफोरा बिदि पाक्कानि नङा अन्थाइ बालाजों होनायबो दङ आरो अन्थाइ बाला जों
औ
ओ थाबायनाय लामा बेफोरबायदिबो दङ ओ जोंनिथिंबो बेफोरबायदिनो जोंनि खाथि खालायावबो दङ' माने एसे गोबां माने मोजां जाजोबाखै आरो लामाफ्रा बेफोरबायदि माने आङो नुनो मोनदों आरो दासिमबो। औ नोंथांमोननि ओनसोलथिंबो बे बेफोरबायदिनो नोंथाङा माबायदिहाय सोलायनाय नुदों?
बुंनो थाङोब्लाथ' गोदोनिफ्राय दा गोबां सोलायबोबाय नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
जोंनिया गोदो बिबदि बिदि सरखारफोराबो जोंनो बिदि लामाफोरनि खामानि मावामोन एबा लामाफोर मोजां खालामामोन नङा होमबा गोदोथ' बिदिनो अखाफोर फैबाबो जेनेबा लामाफोरा्रा हाब्रु हाथ्रु जाजोबो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
औ गोदो बिदि जेन'बा गोदोनि मानसिफोरा गोबां दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम दावबायनो थाखाय माने बिदि गारि मथरबो गैयामोन आरो नोंथां माने थाबायनानैनो हान्थियोमोन आरो
औ औ
गोजान गोजान जायगासिम बिसोरो थाबायनानै हान्थियोन खिन्थु दा बिब्दि नंला दानि सुबुंफोरा माने ससे लामा हान्थिनोबानो गारि मथरसो नांगौ आरो माने साइकेलखौबो खम सालायनायखौ मोननो थांदों दानिया
औ औ
औ थिग बेबायदिनो गोदो जोङो जेनेबा लोमजाबा साजाब्ला जोङो डाक्टरफोराव थांनो थाखायबो जोंनो गारि लाबोनो थाखायबो जेनेबा लामाफोरा गाज्रिखायनो फायनो हायामोन नङा होमबा नोंथां गारिनिबो जोबोद उसुबिदामोन लामानिबो जोबोद उसुबिदामोन खिन्थु दा बिब्दि नुला दा गोबां सोलायबाय गोदोथ' बिदिनो बे लोमजाब्ला साजाब्ला गामिफोराव डाक्टरफोरनियावबो बारा लांनो लांनायखौ नुआमोन आरो नों थां माने बे गामि गफायाव थानाय जेनेबा बिदिनो बे गामिनि अजाफोर बेफोरनियाव नायोमोन आरो बांसिन माने गोदो बिदि डाक्टर बारा फोथायामोन आरो बे गामिनि अजा
औ
बिदि औ थिग बेबायदिनो जोंनिया दा गोबां सोलायबाय लामाफोराबो माने मोजां जाबाय
गोदोथ' जोंनिया जेनेबा जोंनि न'खरफोरावथ' जेनेबा खायफा खायफा न'खरफोराव लोमजाबा साजाबा माने बिसोरखौ डक्टरनियाव लांस्लाबनि बे लामानि थाखायनो डाक्टरनियाव लांस्लाबनो हायिनि थाखायनो माने बिसोरखौ जेनेबा जोङो थैनायखौ नुयोमोन आरो बांसिनखौ नङा होमबा नोंथां बेमार जानायखौ औ माने गोदोनि बायदि बिदि गोजान गोजान बे थाबायनानै थांनाय हुदाफोरा दानि सुबुंफोरनियाव गैला आरो माने गोदोनि बायदि थाबायनो हाया दानि सुबुंफोरा ससे लामा थांबानो गारि मथर नांगौ
आरो जों गोदो बांसिन नुनो मोनोमोन एबा खोनानो मोनोमोन जायहा न'खराव जेन'बा जाय बे गोरबोआव थानाय आइजो नङा होमबा नोंथां बे गोरगआव थानाय आइ बो जोङो मेडिकेलसिम लांनो थाखाय गारि मथर गैया एबा लामानि गाज्रि लामाफोरा बिदिनो जोङो थेलाफोरावसो जेनेबा बांसिन लांनाय नुयोमोन आरो नोंथां औ बिदिनो बिदिनो लामा ससेफोरावनो जेनेबा जोङो बिदिनो उन्दै जों जोनोम होनाय बांसिन नुयोमोन आरो माने डाक्टरनिसिम लांनो हायामोन नालाय थिग बेबायदिनो दानियाथ' बिदि नंला दानियाथ' जोंनि बिदिनो गारि लिंहरबानो न'सिम फैखायो नङा होमबा नोंथां औ दानिया थ' गारिनिबो आंखाल गैला आरो लामाफोराबो गासिबो मोजां जाजोब्बाय नङा होमबा
औ
थिग बेबायदिनो गोदोनि दानिया जोबोद सोलायबाय हान्था मेलाफ्राबो गासिबो मोजां जाजोब्बाय गोदोथ' जोङो बिदिनो थाबायनानैसो हान्थियोमोन नडा होनबा नोंथां दानिया जों बिदिनो सननै सनथामजों जों बबेबा जायगासिम मोनहैयो लागैयाबो जों बिदिनो दानिया सानसे एबा थाम घन्टासोनि उनावनो मोनहैयो नङा होमबा नोंथां औ जोङो जेनेबा दा ट्रेनफोरजों बबा हान्थिनो थाङोब्लाबो जों ट्रेनजों गोजान गोजान जायगाजों थांब्लाबो सानथाम गाहाम लायो नङा होमबा नोंथां बे सानथाम गाहाम लानायखौ जोङो बिबदिनो जोङो थाम घन्टासोनि गेजेरजोंबो जोङो बिदिनो मोनहैनो हायो
हा
थिग गोबां गोदोथ' बिदिनो बारा एसे फरायसालिफोरावबो थाङामोन गोदोनि सुबुंफोरा औ बिदिनो फरायसालियाव थांब्लाबो सासे सानैै थाङो बिदिनो थ थाबायनानैसो थाङोमोन आरो नाथाय दा बिब्दिखौ नुला दा गासिबो साइकेल जोंबो बारा थांनाय नंला गारि मथरजोंनो बांसिन थांनायखौ नुयो आरोदा नोंथां
औ नोंथांमोननि गामि एबा ओनसोलावबो बिब्दिनो दासिमबो गोदोनि बायदि बिदिनो गोजान गोजान लामा थाबायनानै थांनायखौ नोंथाङा नुदों नामा
औ औ थां नुदों
औ
औ दासिमबो जोङो बिदिनो लामा लामा माने थाबायनानै थांनांगौ जायो जायनि जाहोनाव जोङो गारि मथर मोना
औ औ
जोंनि बेफोरबायदि गामि सिं सिंफोराव माने लामा मोजां नङा ना बेनि थाखायनो माने जोंनि बेफोरबायदि लामायाव जेबो गारि मथर फैया आरो बेनि बेनि थाखायनो जोङो बेनि थाखायनो जोङो बेफोरबायदि बा साइकेलफोरजों बा थेलाफोरजों बिदि थांनांगौ जायो आरो बेफोरबायदिनो जोङो बेमारि लोमजाबा साजाब्लाथाय जोङो बेमारि लांनो थाखाय आबो माने बिहरनानै मोना मोना आरो फैया गारिफोराबो बेनि थाखायनो जोङो थेलाफोरजों नारनानै लांनांगौ जायो आरो मिदिकेलसिम बेफोरबायदिनो गोबां बिदिनो लामाफोर दंबावो जाय लामाफोर दंबावो बेफोरबायदि जायै जाबा बेफोरबायदि मोजां जायो खालामै जोंनि ओनसोलथिंबो दङ बिदिनो माने खालामा मोजां लामानिखौ लामाखौ माने इफोरबायदि पाका पाका बा बेफोरबायदि ब्लकनि बेफोरबायदि खालामाखै खै आरो दाबो माने अन्थाइ बालाजोंनो
औ औ
खालामनानै दोनदों मोजाङै माने बेफोरबायदि गारि मथरफोर फैजानाय बेफोरबायदि माने खालामाखै आरो बेनि थाखायनो जोंहा माने गोबां सुबुङानो बेफोरबायदिनो थाबायनानै थांनांगौ
औ औ माने गासिबो गामि नि एबा ओनसोलाव बिदिनो माने ह बे लामाफोरखौ माने दो मोजां खालामाखै नङा होमबा नोंथां बिदिनो खायफा खायफा जागा एबा गामियाव खालामदों आरो खायफा खायफा जायगायाव दाबो गोदोनि बायदिनो लामाफोर गाज्रि आरो दां औ बिदिला नोंथां जोंना समाब जाना फैबाय नङा होमबा नोंथां
औ नोंगौ नोंथां
जों हान्था मेलानि बागै सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय नोंथां
औ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय औ दे होमबा